हेल'
औ औ
औ
औ औ औ जागोन नोंथां
औ
औ
दासान्दिथ'
औ
बोथोरा जोबोर
औ औ नांगौ
अ
बर'बो थांनो हाया मानो हाया ओरै जायो
औ
खामानि खामानि दामानि मावनो गोसो जाया जायो औ दा नोंथाङा बे समाव नोंथांमोननिखैजाय माइ उनु गायनाय जाबाय नामा
औ जाबाय
औ दोन जोंहाबो जोंहाबो खोथिया फोना दोनबाय
औ
आरो दा गायनायसम दांबाव गोबावसिम खोथिया जौनो मास मोन बेसेसो नांगोनदां
औ नंगौ
नोंथाङा माने बे मिथिंगायारि जेनेबा जोंनि मिथिंगाफोरा माबायदि जेनेबा सोलायबाय लाबो नों बेखौहाय बिनि सायाव बुंनो हागोन नामा जेनेबा माबायदि सोलायनाय फैदों मिथिंगाया थिग गोदोनिफ्राय आथिखालसिम लागै बेखौ बुंनो हागोन ना?
औ औ औ।
औ।
दा आगोलनि जिथु बोथोर आरो दानि बोथोरनि सायाव जोबोर आलदा आलादा जालांबाय आरो
औ औ।
आगोलो ओ
दैज्लां बोथोर सफैयोब्ला अखा जुब जुब हायोमोन।
औ नंगौ।
उमफ्राय दुब्लि फोथाराव दै थायोमोन।
औ औ।
दानियाथ' बेफोरबायदि जालानो दानिया अखायानो हानो नागिरा जा समाव दै नांगौ जायो बे समाव अखा हाया जा समाव अखा नाङा जायो बै समाव अखा हायो। बेफोरबायदि जालांनो हमदों आरो
औ।
औ। नोंथाङाबो एसे फोरमायना हो-होबा मोजां जायो।
औ औ नोंथां होननाय बिदिनो जेनेबा जोंना मिथिंगायारि होनबाथ' जोंना माने मिथिंगायाव माने गोबां जेनेबा जों गोबां बिथिं नुनो मोनो नङा होमबा? जेनेबा बिदिनो जोङो बिफां लाइफां आबहावा बि फोरनि सायाव जों नायनानैबो मोननो हायो जेनेबा जोंनियाव दा जोंना मिथिंगायारि सोलायनाय बुङोब्ला जों माने जेरैबायदि नोंथाङा होननाय दा अखा हानाय हायि बेफोर माने जोंना बे दंफां लाइफाङानो गोबां खम जाबोबबाय आरो आथिखालाव नङा होमबा? सिगांनि समावहाय गोबां बिफां लाइफांफोर दंमोन हाजो हालाफोराबो माने गोम गोम दंमोन नाथाय आथिखालाव माने सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे बैफोर माने सोलायबोबाय आरो बिफां लाइफाङा खम जाबो बाय गरम दुंनाया बारा जाबाय नङा होनबा? बिफां लाइफां बिफां गैया जाहोननि थाखाय गुदुङा बारा जाबाय नोंथाङा होननाय बायदि अखा हानायफोरा खम जाबाय। अखा हानाया खम जादों माने जोंनियाव दा अखा हानाया खम जायोब्लाबो माने अखाया बोथोर लायै बोथोर हानो हाला आरो माने जायखिजाया हाला बायसै आरो एसे एनैयावनो बाना जालाबायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। माने आथिखालाव माने जोंना सुबुं अनजिमाया ओरैबायदि बांबाय जे माने बेयावहाय माने जोंना दैफोरा माने गोसोबायदि बहैलांनो हानायबोबो गैला आरो लामा गैला जिखिनि जायगाया सिगांनि समावहाय लांदाङै थायोमोन बैफोर जायगाफोरावबो माने आथिखालाव सुबुंफोरा न' लुना थासै नङा होमबा। आरो माखासे हाफोराबो जेनेबा मिथिंगाया जोङो सोलायनाय होनबाथ' हा, दै, बार, अखा गासिबखौबो बुंनो हायो नङा होनबा। जोंना बे हाफोराबो माने खायफा खायफा हा माने ओरैबायदि रानस्राव जालांबाय जायगाफोरा रानस्राव जालांबाय। जायफोराव जों माने जेबो मावनानैबो जानो हाया। सुबुं अनजिमायाबो थानो हाया बिदि जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो नङा होमबा बेनिसेयावनो फंनैसो बुंजाबावगोन। औ।
बिदिनो समफोरा सोलायलांनो हमदों आरो।
समाबो आलादा -आलादा जालां
औ।
आगोलो जेनबोला बे जोंनि आबौ -आबैमोनना बुङो आरो
औ-औ।
बिसोरो दाउला दाउ गिसिबानो सिखारो ओरै सानखो नाहरबानो बिसोरो समखौ बेसे जादो बेसे
औ-औ-औ-औ।
बिदिसिना खिथायोमो। आबै -आबौमोना।
औ नोंगौ।
दा बिसोरो बेफोरबायदिनो सोलिबोबाय थादोंमोन। मोजाङै मोजाङै आरो हाबानि समाव जानाय -लोंनाय जोंनिया जोबोद मोजां मोन आरो बायदिसिना हासारुनु ओरै बाहेरा हासार उनु होआमोन। मोसौनि गोबोरखि होनाय जायोमोन बेनिखायनो आगोलनि सुबुं माहारिफोराबो गोबाव सम थांना थायो।
औ नोंगौ नोंगौ।
दानियाथ एकदम बोरैबा जाजोबलांबाय।
औ
हासार नङा बा सोलिलानो सब बायदिसिना जानायनिफ्राय लानानै बायदिसिना आख बादुनु मावनायाव सब हासार होनायानो नुनो मोनो दानि।
औ औ।
नाथाय आगोलनि दिनाव बेफोरखौ नुनो मोनामोन आरो।
औ नोंगौ।
आरो जोंनि बरफोराथ बांसिनानो जोंनि मिथिंगायारि मोननाय जिथुबा जानाय मुवा
औ।
बेफोरखौनो खाारथिंना जाय जायोमोन होमबा?
औ नंगौ।
औ बे हाग्रानि दंफां बायदिसिना लाइफां जा जा बुस थुखौ जाथावनामोन
उम।
बेफोरखौ जायोमोन।
उम।
खुनु हासार गैयामोन। मा गैयामोन। मोजां मिथिंगायारिनिफाय फैनाय बेफोरखौ जानानैनो आगोलनि मानसिफोरा गोबाव सम जोरलांदोंमोन जेबो देहायारि बेराम बारा साग्लोबनो हायामोन आरो आगोलो।
औ औ। औ आरो औ औ नोंगौ। फोराबो मोजांमोन आथिखालावथ गुबुंले जाबाय नङा होमबा गोबांनो।
औ
औ। औ बिदिनो आरो जों माने मिथिंगानिफ्राय माखासे मोजां माने मोजांफोरबो मोन-मोननो हाय नङा होमबा मोजां बिथिंबो नुनो हायो जोङो जेनेबा जोङो मिथिंगानिफ्राय गोबां माने मिथिंगा बिखायावनो जों जेनेबा हायाव गोबां आबाद मावनानै जों मोन मोजां मोजां औ मेगं थाइबेंबो मोनो जानो था जानो थाखाय जोङो माने ओ जेनेबा फाननो थाखायबो हायो आरो बिनिखाइनो जों गोबां आइफोरनिफ्राय फिथाइ साबथाय मोनो नङा होमबा जेरैबायदि खायफा जाग्रा फिथा फोरखौ जाग्रा फिथाइफोर बै जे गयफोर खान्थालफोर थाइजौ दा बोथोर दाथ' थाइ फिथाइ सामथाय जानायनि बोथोर नङा होनबा नोंथां? दाथ' जोंना गोबां माने मोजां मोजां लिसु खान्थाल थाइजौ माने दा जोंना ओरैबायदि मोनो आरो बेफोर गासैबो मिथिंगानि दारैसो नङा होमबा जोंना समजों लोगोसे बेफोरो गावबा गाव समावहाय थायो जों जानो थाखाय। होयो ओरै जों बै माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे फिथाइ सामथफोरखौ माने जोङो जानायजों लोगोसे माने जों बेफोरखौ फाननोबो हायो आरो नङा होमबा फाननानै जोङो रांबो मोनो आरो जोङो माने बिदिनो रां मोन माने जोङो ओरै नखर खुंनायावबो हेफाजाब होयो माने जोङो बेबायदि माने मिथिगाया माने गोबां बिथिङाव हेफाजाब होयो आरो माने जोङो। मिथिंगानिफ्राय मोनो मिथिंगाया जेनेबा बोथोर बोथोर जिहेथु जोंनि बोथोर फोरा माने सम लायै सम माने गोबां गुबुन गुबुन खामानि मावनायखौबो फोरोङो आरो नङा होमबा बो बोथोर लायो बोथोर औ। जों माने गुबुन गुबुन आबादफोरबो मावनो हायो। जेनेबा जों बेखौ मिथिंगानि दारै जायो नङा होनबा? दा दैज्लां बो बोथोराव जों माइ मावो मेसें बो बोथोराव मायथ' मावनो हाया नङा होमबा। माइ आबाद मावनो हाया औ जेनेबा जेनेबा दैज्लाङाव बाहाय जेनेबा जोंयाव बेराद माइ आबाद मावनो थाखाय गोबां अखा हा होयो मेसें बो बोथोराव बेबायदि जाया। खुरग खरान गोरान जाना होयो। नङा होमबा?
जायो जायो
जेरैबादि जोंना मिथिंगानि सोरजिनाय आरो माने मिथिंगाया जों बेखौ माने जों जोंनि गोसोबायदि खालामनो हाया आरो नङा होमबा? माने बियो ओ मिथिंगायानो गावनो सोरजिनाय आरो माने बेयो गावनि गोस औ औ बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो मिथिंगानि जेनेबा बुंनाय बायदि जेनेबा मिथिंगानि मुङै आरो जोंना बे मिथिंगानो माने मिथिंगाया मोनसे माने जों माने गावनो सोरजिनानै आरो बेखौ माने रावबो सुबुं अनजिमाया बानायनाय नङा आरो नङा होमबा माखास जि नेमखान्थि दङ मिथिंगाना बो गाव सोरजिना लानाय जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव बार बारदै सिख्ला‌ फैयो होननाय बायदि। औ औ बेफोरबायदि बिदिनो आरो औ अब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां जोंना दिनै मिथिंगानि बागै सावरायनाया
औ औ औ ज थ'सिगोन दे आंबो ओंखाम जानोसै। आदसा नोंथां निफ्राय मिथिनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय।
औ नोंगौ।
नि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय।
औ जागोन नोंथां।
दे होमबा लाखि